हेल' औ गोजोन बेलासि सम सम नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना आंनि बाथ्राखौ नोंथां?
औ खोनादों। खोनादों खोनादों।
औ औ बुंलाय नोंथां मानि थाखाय कल खालामदोंमोन?
अ नोंथांजों आं एसे फिथाइ सामथाइफोरनि बागै खोनादोंना?
औ नंगौ।
अ अ ओरैनो नोंथाङा माबे फिथाइफोरखौ बांसिन मोजां मोननो खिन्थानो हाग्रोगोन नामा?
अ आं मोजां मोननाय फिथाइफोराथ' जेनेबा मा होनो नारें कमला थाइजौ ओ खान्थाल माने बांसिन फिथाइफोरखौनो आं मोजां मोनो आरो नोंथां बे जेरै लिसुफोरखौबो थालिर बेफो बेखौबो जानानै मोजां मोनो आरो आङो।
औ औ
औ नोंथाङालाय मा माबे माबेखौ जाना मोजां मोनो?
बेफोरबायदिनो बोथोरारि फिथाइ सामथाइ जायखिजाया जाय बोथोराव जि फिथाइखौ मोनो बेफोरखौनो जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो।
औ औ
बिनि मादावनो खायसे फिथाइफोर दङ जेरै आमलाइ बेनिफ्राय सफ्रेम नारें जुम्ब्रा
औ औ
खौ जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो
औ मा होनो गोजां बोथोराव जेनेबा मा मा फिथाइ मोनो नोंथाङायसो खोन्था होनो हागोन नामा आंनो
औ गोजां बोथोराव जलफि
औ
ओमफ्राय बैग्रि
औ
नारें जुमब्रा
औ
बैफोर फिथाइखौनो बांसिनै मोननाय जायो आरो
औ औ
ओ बेनिफ्राय खायसे फिथाइफोरा जायगा लानाबो जायगा मोननाय जायो
औ
औ जेरै आफेलखौ जोङो गुसु जायगायाव मोननाय जायो
औ
ओमफ्राय नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ बे ख्रुद
औ औ औ
जोंनि बेफोरबायदि जायगायाव मोना खौ बांसिन हाजो जायो बेयाव मोननाय जायो
औ नोंथां औ
बिदिनो नारें खमलाखौबो मोननै रोखोमनि मोननाय जायो बे मोनसेया जाहैबाय औ गुसु आरो हाजो जायगानिफ्राय एसे गोदै जायो बेनिफ्राय जोंनि हायेनाव जिथु नारें खमला मोनो बेफोरो एसे गोखै जायो आरो
अ आच्छा बे जेनेबा ओ नोंथाङा जे बुंदों बे जोंनि जायगायाव मोननाय नारें कमला एसे गोखै जायो होननानै मानि थाखाय बेफोरबायदि माने ओ गुबुन गुबुन जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ माने जेनेबा बेयो खायसे हानि थाखाय जायो आरो बे मिथिंगायारि जिथु बोथोर बोथोरजोंबो लोब्बा लाफानानै बेनि सादआ एसे गुबुन गुबुन जायो आरो
अ
औ बेनिफ्राय ओनो खायसे फिथाइफोराव गोबां बिबांनि भिटामिन आरो खायसे फिथाइआव एसे गोबां बिबांनि प्रटिन मोनो बेफोरबायदि खायसे आलादा आलादा फिथाइफोराव मा मा थाइफनि भिटामिन बा प्रटिनफोर मोननो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ ओ भिटामिन होनोब्लाथायथ' जोङो बे आमलाइ खमला ओ लेबु बेफोरनिफ्राय भिटामिन सि मोनो होननानै आं मिथियो आरो नोंथां।
औ
बे ओ अ आरो प्रटिनखौ मा मायाव मोनोथाय आंबो एसेबां मिथिया।
औ औ ओ माबा आंनि खोनानाय बायदि बिबदिब्ला बे थालिर फिथाइआव गोबां बिबांनि प्रटिन मोनो होननानै मोनथिदों। औ बेनिफ्राय बे सुमफ्र्रेमाव एसे गोबां बिबांनि फाइबार थायो होननानै मोनथिनाय जादों आरो।
औ औ ।
बिनिफ्राय ओरैनो नोंथाङा माबे फिथाइखौ बांसिनै मोजां मोनो?
आं मोजां मोननाय फिथाइथ' जाहैबाय लिसि आरो ओ कमला नारें कमला बेफोर बेखौ माने बांसिन मोजां मोनो आरो आं जानानै
अ
बेनिफ्राय ओइ खायसे बेमार आजार जानायफोरावबो खायसे फिथाइखौ जानो थिनो ना औ बेफोरबायदि नोंथाङा नोंथाङा माबाफोर ओ फिथाइफोर मोनथिगौ नामा जाय खायसे बेरामफोरखौ सोखायो आरो
बेराम सोखानाय होनोब्लाथ' आङो बेरामनिफ्राय एसेबां मिथिया नाथाय बे जोंनि जे माने स्किनफोरनि खारने स्किना जोंनि द्राइ जायो बा जेनेबा खानाया जोंनि गनाय मोननाय बेफोरबायदियाव जेनेब बा ओ माने भिटामिन सि नि दरखार जायो आरो ओ थ' ओ भिटामिन सि आवथ' आं दानि होननाय बादिनो जेनेबा आमलाइ ओ खमला बेफोर बेखौनो जेनेबा जानांगौ होनना मिथिगौ आरो आं आरो आङो आरो जोंनि स्किन ओ स्किननि थाखायथ' जेनेबा भटा केर'टिन होननाय मोनसे माबा थायोना बे बिथा केेर' तिनखो आरो जेनेबा गोजा गोजा फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोन मोनो होनना मिथियो आरो आंङो जेरै बे ओ मा तरमुस ओ कमला बिट ओ बेफोर गाजर बेफोरनिफ्राय मोनो होननानै मिथियो आरो आं आरो आख्रदाबो स्किननि थाखाय बा खानायनि थाखाय मोजां होननानै मिथिगौ आरो औ अ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो मा माखौ मिथिगौ जेनेबा आंबोथ' एसेबां मिथिया नालाय
औ औ माने ओ ओ जेरै नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ आमलाय फिथाय ना
औ
बे आमलाय फिथाइया नुनायाव फिसा जानो हागौ खिन्थु गोबां गुन दं आरो बेवहाय
औ औ
औ जेरै नों नोंथां नोंथाङा दा गोदो उन्दै समाव थाखो बा द'आव उम फरायनायाव मोनदोंमोन जानो हागौ जे थाइसे आमलाया थाइजि ओ नारें खमलाजों समान होननानै
औ औ औ
नोंथाङा नारें खमला थाइसेयाव जेसेबां भिटामिन सि मोनोना बिनि गोबांसिन नोंथाङा थाइसे ओ आमलााय फिथाइ जाबानो मोनो आरो
औ
बे जोंनि ए बे गुस्थियाव मोनसे आलौनाय बेराम जायोना इंराजियाव कार्बि होननानै बुंनाय जायो गुस्थियाव सेथर जायोना बे बेरामखौ बे फिथाइजोंनो आरामसे गाहोनो हायो आरो गुबुन मुलि जानो गां खोथा फैलाया बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि एक्सारसाइस खालामग्रा बा बडि बानायग्रा मानसिब्लाथाय नोंथाङा गोबां बिबांनि थालिर जाना हायो । मानोना थालिराव जोंनि देहाखौ जोंनि मोदोमखौ देरहोनाय मोनसे प्रटिन बेखौ मोननो हायो
औ औ
बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि बे‌ नारें खारजि फिथायनि बिगुर खौ जाबाय थायोब्ला जोंनि बिगुरखौ एसे गोजों जों होनाय बेखौ लाबोयो आरो
आतसा आतसा
औ स्किननि जिथु बिगुरनि जोंनाय बेखौ ओ नारें खारजिनि बिगुरफोरनिफ्राय ओ जानानै ओम नोंथाङा निजिनि बिगुर खौ मोजाङै लाखिनो हायो।
औ
लोगोसेनो खायसे गोखा फिथाइब फोरबो दंना ओ बे गोखा फिथाइफोरखौ नोंथाङा जुदि सोरबाफोर न'खरफोराव सुगार पेसेन्ट गोदै बेराम जानाय मानसि दंब्ला बिथ-बिथांमोननो जाहोनानै ओ रैखा खालामना होयो जेरै खैला फिथाइ आ ओमफ्राय खुन-खुन्थाइ फिथाइ। बेफोरखौ अ ओमफ्राय बिदिनो खायसे फिथाइफोरा आरो मैगं थाइगंबो जाजायो। नोंथाङा खायसे बिदि मिथिगौ जानो हागौ बे फिथाइबो आरो लोगोसेनो मैगंबो जाजायो आरोना बिदि
औ बेफोरथ' जाहैबाय जोङो थाइजौखौबो ओ ओं ओंख्रिबो जाजायो थाइजौ बे खान्थाल ओ थालिर औ
औ
थालिर फोराबो बिदि ओ माने ओंख्रि संना जाजायो आरो जोङो।
औ बे देहानि थाखायबो मोजां आरो ना। औ
ओमफ्राय बे जेनबा दालिम बेदर ना बादि जोङो बेबोथ' जेनेबा जोंनि थैनि खारनै मोजां आरो। बेखो जाबा थै जायो होनना नानै माने खोनानो मोनदों आरो आं नोंखौ।
बेनिफ्राय आं आंनि गोसोआव मोनसे माबा साननाय फैयो आरो ना गेजेर गेजेर
औ
जे जो-जोंनि मानसिफोरा माने मोनथियो जे फिथाइ सामथाया जोबोर मोजां होननानै
औ
नाथाय आथिखालनि जुगाव दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बे फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोबोर खमयै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां
औ जायनि जाहोनाव खायसे खायसे उन्दै गथ'फोरा खायसे भिटामिननि गोनांथिनि थाखाय गोबां बेराम आजार सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरोना औ जेरै गोदोनि मानसि फुरा बांसिनहै फिथाइ सामथायाइजोंनो थायोमोन नालाय
औ
बिसोरनि देहाफोरा जोबोर गोग्गो जानानै थायोमोन। बा बिथांमोननि मेगनफोरा थाबनो गाज्रि जायामोन। मानोना जोंनि देहायाव गोबां बिबांनि भिटामिनफोरखौ जों फिथाइ सामथाय फिथाइनिफ्रायनो मोननाय जायो ना।
औ औ
बेखौ आं निजे साननानै मोनदों आरो
अ बे खोथाया नंगौ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां रायलायनायखौ बेखनियावनो दोनथ'नोसै। जेन'बा जोंनाव समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों रायज्लायनानै ओ गोबां माने मोजां-मोजां खोथा मिथिनो मोनबाय आरो नोंथां।
औ आंबो। नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां।